हेल्ल'' औ। नोंथां मा खालामदों नोंथां।
औ ओरैनो दंङ नोंथां।
औ। होमबा नोंथां जों एसे सावरायलायनोसै मोनसे आयदानि सायाव जों जे ओ माने मा मा राहायैबा जोंङो मा मा ओ खालामनानै मा राहायै मा मावनानै जोंङो जों जोंनि जों जोंनि जों जोंनि माने जिउनि राहाखौ जोंङो माने ओ सामलायलांनायाव जोंङो ओ। मा होनगोन बेखौ ओ माने सामलायलांनो था खाय जोंङो जों मा मा राहायो जोंङो मा मा खा ओ खामानि मावनानै जों जो जोंनि जिउखौ दावगालांनो हायो बा जों जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो ह हायो बेनि सायावनो नोंथां एसे सावरायनोसै औ होमबा नोंथांङानो एसे फोरमायनानै होदो दे
औ नोंथां जेन'बा जउनि राहा होननानै बुंङोबा जोंङो थांना थानायाव मा खासे जोंहा मा होननानै बुंङो माखासे
औ।
जेरै आधार
हाग्रामा आरो बेबायदिनो जोंहा मा- खासे गामि समाज ओनसोल बेफोरबायदिनो जौगानायजों लोगोसे जोंङो थांनानै थानायखौ जोंङो जिउनि राहा होननानै बुंङो नंङा होमबा नोंथां जोंङो आथिखालाव गुबुन गुबुन जिउ राहाजों जोंङो थांनानै थानो हायो जेरैहाय माखासे आबाद मावनाय जोंहा जोंनि जिउनि थांना थानाय गाहाय गुदि राहायानो जाहैबाय आबाद। जोंङो आबादखौनो जानानै थांनानै थानो हायो नालाय ओंखायनो आबादानो जोंनि थांना थानायनि गुदि जिउ राहा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो। माखासे आबादफोर मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउ राहाखौ खांनायजों लोगोसे सासे आबादारिया गुबुननि जिउ राहाखौबो फोथांफानाय जायो। जेरैहाय, ओ बियो आबाद मावनानै गुबुनफोरनो फाननाय। खान्थिजों बेबायदिनो गुबुनफोरखौ मा होनना बुङो जिउ राहा होनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो आबादनि अनगायैबो जोङो गुबुन-गुबुन माखासे आखाइनि हाबाफोर बा बेफोरनि जोहै जोङो जिउ राहाखौ खालामनानै लानो हायो आरो। जेरैहाय जोङो माखासे आखाइजों ओ गोबां मुवा बेसाद बानायनाय जेरै-औवानि संग्राइ, सान्द्रि, बेफोरबायदि आरो बेबायदिनो जेखाइ, खबाइ, आरो गुबुन-गुबुन बेबायदिनो माखासे आखाइनि हाबाफोरखौ मावनानै जोङो जिउ राहाखौ खुंनो हायो आरो ना नोंथां नङा होमबा? आरो बेबायदिनो जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि जोङो आथिखालावथ' जोङो आबाद मावनायनि जोंहा माखासे ओ आइडिया बा माखासे राहाफोरा जोंहा बांलांबाय‌ जों बे बिरोंदामिनजों माखासे बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे दङ जेरै ट्रेक्टर, पावारटेलार, बेफोरनि गेजेरजों खम समनि गेजेराव गोबां गुवार-गुवार आबादफोर मावनो हायो जोङो ना। बिनि गेजेरजों जोङो मा होनना बुङो जोंनि जिउनि थांना थानाय राहाया गोरलैसिन जाबाय आरो जोङो बेबायदिनो आबादनि जोहै जोङो थांनानै थानो हानाय माबाया ओ चान्सआ बांसिन जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो। आबादनि अनगायैबो गुबुन-गुबुनखौ बुंनो हायो जेरैहाय जोङो माखासे हारिमु आयदा आरो बेबायदिनो माखासे थुनलाइयारि आयदा बेफोरनि जोहैबो जोङो मा थांनानै थानाय जिउ राहाखौ मोननो हायो। जेरैहाय जोङो मोनसे हारिमु आयदायाव जोङो नांथाबनानै थायोब्ला औ बेबायदिनो हारिमु आयदानि रोंगौथि मोनोब्ला बेफोरनिनो जोङो फोरोंगिरिफोर जानानै- बा बेबायदि ओ माखासे दैदेनगिरि जानानै जोङो मा जिउनि थांना थानाय राहाखौ जोङो नागिरनानै लानो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोङो गुबुन-गुबुन राहाफोरखौ बुंनो हायो जेरैहाय जोङो आथिखालावथ' गोबां साख्रि बाख्रिखौ होसोयो नङा होमबा नोंथां? जोङो साख्रि बाख्रिनि गेजेरजों जोङो मा थांना थानाय जिउ राहाखौ नागिरनानै लानो हायो। बेजों लोगोसे जोङो बेनि अनगायैबो माखासे दाउ, अमा फिसिनाय ना बेफोरनि जोहै जोङो मा होनना बुङो जोंनि थांना थानायनि राहाखौ जोङो नागिरनानै लानो हायो आरो। जेरैहाय जोङो दाउ, अमा फिसिनानै दिनै मा होनना बुङो गोबां रां आरजिनो हायो। बेजोंनो जोङो थांना थानायनि जिउ राहाखौ नागेरनानै लानो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो दाव, अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालनि आरो गोदोनि गोबां फाराग गोदो गोदायबो दाव, अमा फिसियोमोन, हय नंगौ नाथाय जोङो गोदो-गोदाय जोङो माफा मानै बिदि दाव, अमा फिसिनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय आथिखाल जोङो ओरैबायदि मोनसे सुबिदा ओंखारबाय जोंहा गोबांथार दाव, अमा फिसिनो हानायसिबां जोङो आदारखौ दिहुननानै बा जोङो बायनानै मोननो हायो आरो जेरैहाय दाना ना? दानाफोरखौ बायनानै थोजासेबां बिबांनि जोङो अमा बा दाउफोरनो जोङो आदार होनो हायो आरो बेनि गेजेरजों दाव, अमाफोराबो मोजाङै देरो आरो बेबायदिनो जोङो मा होनना बुङो खम सम माबा माखासे समावनो बा एखे समावनो जोङो गोबांथार अमाफोरखौ फिसिनो हायो। जेरैहाय जोङो सासे मानसियानो बिसथा थ्रिसथा बेफोरबायदि अमाखौ फिनो हानायसेबां जाबाय आरो। माने औ जोङोथ' फियोबाथ' आदारनि गोनांथि जायो नालाय बे आदारखौ मोजाङै बा गोरलैयै जगायनो हानाय एसेबां जाबाय आरो गोदो गोदाय बेबायदिनो आदारनि आंखालाव जोङो माफा मानै फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आथिखाल जोङो बिदि दानाफोरनि जोहै ओ गोबां अमाफोर फिसिनो हायो आरो बेबायदिनो ओ मोनसे अमा फार्म खालामबा जोंहा मोजां थाग्रा जायगा नांगोन जेरै पाककानि न' आरो दैनि राहा थानांगोन नङाबा बैफोराव माखासे बेमार आजार साबफानायनि जोंहा खाबु थायो जेरैहाय जोङो खिसोम हासुसोम जानानै लेथ्रा जानानै बेयाव थाम्फैफोर फैगोन आरो बायदि बेमारफोरा साबफागोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव अमा फिसिनो थाखाय जोंहा माखासे बेमार आजारनिफ्राय होबथानायनि राहाफोरबो दंसै जोंहा जेरै भेक्सिन होनाय ना गुबुन गुबुन रोखोमनि भेक्सिन होनाय बेफोरबायदि दंसै आरो आं माने आगु बेमार होबथानाय आरो बेबायदिनो ओ जोङो गुबुन गुबुन जिउ राहाखौबो मख'नो हायो जेरै दाउ फिसिनाय दाउ फिसिनायाबो बिदिनो आरो बेबायदिनो जोङो माखा माखासे थालिर बागान गय बागान ना बेफोरबायदि बानायनाय बेफोराव जोङो गोबां रां आरजिनानै गावनि जिउनि राहाखौ जोङो नागिरनानै लानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां थिक बेबायदिनो ओ जोंनि औ जिउनि जोंनि थांना थानायनि जिउ राहाखौ जोङो गावनो गाव नागिरनानै लानो रोंनाय जांगौ आरो बेबायदिनो जोङो मा होनना बुङो गावजों लोगोसे गुबुननि जिउ राहाखौबो जोङो फोथांफानानै लाखिनांगौ आरो जोंनि थांना थानायाव जोङो आबादखौ लोगोसे लां लांफानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला आबाद गैयाब्ला जों माखौ जानानै थांना थानो नङा होमबा नोंथां औ बिनोसै आरो नोंथां नोंथाङाबो बिदिनो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोङो जों जिउनि माने थांना थानायाव जोङो माने ओ माखासे ओ राहाफोर जों खालामनानै लानांगौ जायो जेरै जोंनो मानोना जोंनो ओ बे थांना थानायाव गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनो रांनि गोनांथि जायो बै रांखौ जोङो खामायनो थाखाय माखासे खामानिफोर मावनांगौ जायो बा जोङो मावनानै लायो दा बैफोर जेरै जोङो माखासे समाव जोङो बायदिसिना आबाद मावो बे आबादखौ मावनानैनो जोङो ओ बेफोरनिफ्राय मोननाय रांफोरजों जोङो जों जिउनि गोनांथि बा नांगौ जानाय